हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा आंनि आवास
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नों नोंथांनि रायलायनायखौ मोजाङैनो खोनाफैदों
औ दे होनोमबालाय जोङो दा ओ
हो
ओ दायो मा होनो दावबायनायनि सायाव माने दावबायनानै मा मा मानगोन मुलाम फा जायो बा दावबायनानै जों मा मा खालामनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जे जोङो सावरायनाया गाहाम जागोन नामा
औ जागोन दे दे बिद दिब्ला होनबा आङो नो थांनायावनो मोननैसो सोंनोसै आरो नोंथाङा जेनेबा दावबायनो थांनाय समाव माबायदि माबायदि ओ ओ नु थाइफोरखौ नुनो मोनो आरो दावबायनानै मा मा बेनिफ्राय रोंगौथि मोन नो हायो आरो बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होबा मोजां मोनगौमोन आं
औ थ' होनबा जोङो दावबायनो थांबोला जोङो बैबो मोनसे जुदि मा होनगोन ओ खायफा खायफाया मा होनगोन मालाबा समाव
औ।
जायखौ होनो डिप्रेसन थांनाय बा मा होनगोन ओ मालाबा स समाव मा होनगोन साननो हायि बेफोरबादि सानसहायि जायो त बेफोरखौ जोङो माने स्रां खालामनो थाखाय बा गोसोखौ एसे सान्थि खालामनो थाखाय जोङो बेरायनाया मोजां आरो ना गाहाम मोननाय जायो दा जोङो ओ बेरायहैबोला माने गुबुन जायगायाव थांबोला एबा गुबुन हादोराव थांबोला जोङो नुनो मोनो गुबुन गुबुननि ओ जायगानि नुथाय आरो थासारिफोरखौ जोङो नुहैयो। अ'थ' बेफोराव जोङो ओ गुबुनफोरनि जेरै गाननाय- जोमनाय बिसोरनि ट्रेडिसन, आरो जानाय -लोंनाय, थानाय बेफोरखौ नुनानै जोङो जोबोरानो मोजां मोनो आरो ना। ओ थांनानै आरो गोसोफोरखौबो स्रां मोनो सान्थि मोनहैयो, आरो बयबो मान खायफा खायफाया आरो सोलोंथाइ लानो थाखाय मोनसे जायगानिफ्राय एबा गुबुन मोनसे जायगासिम थांनाय जाहैयो। ओ जायबा सों लोंथाइ सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय सोलोंथाइनि थाखायबो दावबायनाया गाहाम होननानै सानो आरो आरोना आङो आरो दावबायनायजों लोगोसे जोङो गोबां खामानिखौननो मावनो हायो जेरै मा होनगोन
उम।
बे नुथायफोर नुहोयो ओ आरो औ जानाय -लोंनायफोरखौबो जोङो मा होनगोन
औ।
मोनजायैखौ जेनेबा मोनजाफेरखौ जेनेबा जाहैनाय जायो बेलेग जायगायाव थाङोबा एबा गुबुन जायगायाव थाङोबा औ। ओ थ' आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेसोरजों थाफानानै जोङो बिसोरनि राव एबा कालसारखौबो जोङो नुहैनानै गोबाङानो मा माने सोलोंनो हायो आरो ना। रावफोरखौबो माने बिसोरजों सोलोंफाहैनो हायो।
औ।
थ' आंनि साननाय बायदिबा माने दावबायनायजों बेफोरबायदि एसे मुलाम्फा जाहैयो आरो। थ' नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि माबायदि माने थास सारि नुहैयो बा मुलाम्फा जायो दावबायनायजोंनो नोंथाङा बे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
एखौ नुनो हाद नों दा फोनाङा नोंथांनानि एसे फोरमायनानै होनोसै ना?
औ।
नोंथाङा
हो?
हेल'
औ।
दों ना?
औ खोनादों।
औ दे बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै होमबा ना?
औ औ।
औ दा बेरायनाय होनोब्ला बा दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङा थाङो नालाय बेखायनो जोंनि जा खाथि खा खालानि जायगा बा जोंनि खाथि खालानिफ्राय आरो ज जसेबां गोजानखिनि जायगा जों दंगायो बेफोरनि गेजेराव जों दिडिफारेन्सखौ मोननाय जायो बा बेफोरनि ओ गाननाय जोमनायानो जा बा जानाय लोंनायानो जा बा बिसोरनि ओ थानाय जानाय गासैबो ओ माबा मा होनो फोरानो जोंनिया आलादा जायो। बा जोंनि जायगायाव बा खाथि खाला थानाय जायगाफोराव जाबायदि सोलियो जायो मानसिफोरा माबायदि गानो माबायदिनिफ्रायसनि गियान बि माबाय थायो गानो आरो गुबुन जायगानि मोनसे दावगानानै दङ' बिखौ गाैखौबो जोङो बे जायगायाव आरो आरो बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगानि मानसिफोराव जों बांसिनै जौगा थासारिखौ मोननाय जायो। बा सोलोंथायाइयावनो जा बा गियानावनो जा बांसिन आ बिदि बिथिंफोराव जोंनिया बांसिनै जौगानायखौ नुनो मोनो आरो ओ दावबायनायनि बेलायाव जों मोनसे आरो सोलोंथाइखौ मोननो हाबावो जे बे जोंनि खाथि खाथि खालानि जायगाफोराव जेरैबायदि जोङो दावबायनानै जा एक्स पेरिएन्स मोनोबा जा बायदि जोङो गियानखौ मोनो बिनिख्रुय जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै बांसिन जों बेफोरनिफ्राय गियान आरजिनानै लानो हायो जेरैहाय जोंनि जायगाफोराव बांसिनानो अ जायगाफोरनि अ साब सिखन बा जायगाफोरनि गाज्रि थासारिखौ जोङो जोंनि जायगायाव बांसिन माने नुनो मोननाय जायो आरो ओ मुवा बेसादफोर जायोब्ला बे जायगायावनो गारनानै दोननाय ओ माबा
उम उम।
मुवा बेसाद जानानै जेराव मेरावनो गारनानै दोननाय बेफोरबायदि माबा मोनसे जायोबा गारनायनि जायगा जेबो सुबिदा गैया अबेयावबा थाङोब्ला जायोब्ला बेहायनो जों गारनानै फैयो थिग बेफोरबायदि गुबुन जायगायाव जों बेराय हैयोब्ला बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो नुनो मोननाय जाया आरो। जोङो बांसिनानो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला ओ बा बिसोरनि साफा सुफा बा बिसोरनि क्लिन जायगाफोरखौ जोङो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जे बे बिसोरा बेसे ओ मा होनो थासारिखौ लानानै बेसे सांग्रांथि दङ बा थासारिखौ लानानै बिसोरो बेसे कनसियासनेस बा बिसोर थासारि खौ लानानै बेसे ओ माहोनो बिसोरनि सोलायनाय दङ बिसो सोरो जायगाखौ बेसे मोजाङै लाख खियो जों बेस बिसोर माबा मोनसे जायोब्ला गारनो थाखाय बिसोरहा डासबिन दङ बा गारग्रा जायगा गाज्रि मुवा बा गारग्रा जायगा आलादा दङ जा बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनाय समाव बबेबा पार्कफोराव बेरायोब्ला गुबुन जायग याव थांनानै जोङो गोबां ओ मोजां मोनो आरो जेनेबा जायगाफोरा जोबोद समायना जायो ओ साफा सुफा जायो बा साखोन सिखोन लाखियो बिसोर जायगाफोरखौ माबा मोनसे जायोब ब्लाबो बेहाय गारनो नाङा बेफोरबायदि माबा मोनसे गारग्रा गाज्रि मुवा गारग्रा बिसोरना जायगा एस्रा आलादा थाख खायोआरो बेफोरबायदि गियानखौबो जोङो गोबां दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइखौ बागि गियानखौ मोननो हायो आरो बेनि उनाव आरो ओ जायगाफोराथ' जोंनिया थासारिया बेफोर खाथि खालानिया बेफोरबायदिनो सोलियो जा जेनेबा जोंनि जायगायाव एसेबां जायगाफोरखौ लानानै माने ओ साफा सुफा खालामनाय थानो नागिरनाय बेफोरबायदिखौ जोङो बांद्राय नुनो मोननाय जायो आरो बे जोंनि एरियायाव बा ओनसोलाव बेनिफ्राय जोङो जोंनि एरियानिफ्राय गोजान जायगा दावायो। ब्ला बेफोरखौ जोङो बांसिनानो मोजाङै नुनो मोननाय जायो बा बिसोर जायगानि फारसे मोजाङै लाखिनाय। खौजों गोबां गियान मोननाय जायो आरो बेफोरनि फारसे आरो गाननाय जोमनायाव होनोब्लाथ' जोङो जोंनि गान्नाय जोमनाय ओ आथ' आलादायानोखा जेनेबा गुबुन हारियाव थांनानै बा गुबुन जायगायाव थांनानै जेरैबायदि जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ नुहैयो बेफोरबो जोंनिया मोनसे ओ थासारिखौ सोलायहैयो बा जोंनि। ओ जा ओनसोलाव जाबायदि गानो। जोमो गुबुन हाद दोरफोराव नाथाय जोंनि गोबां आलादा जायो गाननाय जोमनायानो जा जानाय लोंनायनि बेलायावनो जा जा जोंनि जानाया आलादा जायो गुबुन जायगायाव बेरायनो थांब्ला जों आलादा आलादा जानो गोनां जायो जायखौ जोङो मालाबा मालाबा ओ मा होनो? जाग्राफोरखौ सुखुवाब्लाबो बा ओ मा होनो मोजां मोनाब्लाबो गुबुन जायगायाव जुदि बेरायहैयोब्ला बेफोरखौ जोङो जानांगौ जायोबा एक्स पिरिेयान्स लानाय बा गोदान जामुं। फोरखौ जोङो जानो मोननाय जायो बेफोरनि बागै एसे जोंओ ओ बा नो मोनथिनो मोननाय जायो आरो। गा बेरायोब्ला बा दावबायोब्ला आरो ओ गारि मथरनि बेलायाव थ' दङआनो गारि मथराबो जोङो गुबुन गुबुन। आलादा नुनो मोनो बा जोंनिसो बे ओनसोलाव थानाय दावबायनायनि बिथिङा बेलेग बा गुबुन जायगायाव थांनानै दावबायनायनि बिथिं। बेले जायो जेरैहाय जोंनि बेबायदि बेफोरबायदि खाथि खाला जायगायाव। ट्रेन नुनो मोन गेदेर गेदेर मा होनो बांद्राय बेफोरबायदि जा गुबुन हादोराव दङ बेफोरबायदि गारिफोरखौ जोो बहाबा जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि नुनो नुनो मोननाय जाया नाथाय गुब ओनसोल। फोराव जोंनि दावबायनायनि बेलाया। आलादा आलादा जायो जेरै ट्ररेन। फोर दङ ओ बासफोराबो आलादा आलादा दङ। आं बिसोरनि थान दाउ। बायनायनि ओ आलादा आलादा गुबुन गुबुन जोङो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि बिदिनो दावबायनायनि बेलायाव आलादा आलादा बेफोरखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो दा बेफो फोरनोसै आरो जाखिनि आं गावनिफ्राय बाग दाव दावबायनानै जाखिनि एक्सपिरियेन्स मोनदों बा जायखिनि जाखौ जोङो आङो आरजिनानै लानो हादों बा मोन फोरमायनानै होनाय जाबाय। नोंथाङाबो माबा मोर मोनथि बावोब्ला बा फोरमायनो सानोब्ला एसे फोरमायना होजागोन दे आंनो।
आ थ' होमब्ला जोङो दावबायनाय होनोब्ला बयबोदि मा होनगोन मिथिखायोदि गुबुन जायगायाव थाङोबा एबा गुबुन हालामाव थाङोब्ला गुबुन गुबुननि थासारि नुनानै माने गाव गावबा गावनि हालामावबो माने बेफोरबायदि थासारि खौ एबा सिनारि जाजानो लुब लुबैयो आरो ना जेरै नोंथाङा औ नोंथाङा जेरै दानि होनलांनाय बाय दियै गुबुन हादोराव जेरै मा होनगोन दाखोर दा लागारनो थाख य जेरै दास्टबिन बेफोरबायदि माने जोंनि ओन ओनसोलावबो दा नफोरखौ जेनेबा बाहायनाया बाहायनाय जायोबा माने औ बाहायनाय जायोबा मोजां जायो आरो ना, इयुननि थाखाय जाहाथे बारहावाफोराबो एबा आबहावायाबो जाहाथे गेब्रेङा औ। थ' बिनि थाखाय बेफोरखौ बाहायनो गोनांथि। जायो आरो ना थ' आंबो सानो बेफोर
औ दे होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो। दोनथ'नोसै ना होनोमबा। गोजोन्थों औ औ दे होमबा।